अ हेलौ नोंथां।
ओम खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां। औ नोंथाङा आंनो कल खालामनायनि जाहोना मामोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
अ दायो जोङो सावरायगोन जाहैबाय। ओ बैसागुनि बादै माने जोङो सानैजों दायो सावराय गोन माने बैसागुनि बारै आरोना। सावरायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां।
औ। दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बैसा सागुनि बारै।
नंगौ नोंथां थारैनो ओ जोंनिया बैसा‌ गु बुङोब्लाथ' ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो बैसागुखौ ओ आबौ - आबैमोनाबो जोंनि आजौ - आजै बिथांमोनाबो जों गोदोनिफ्रायनो रंजा - बाजायै ओ फालिबोगासिनो जोंनिया। औ बैसागु होनोब्ला जोंनिया ओ गाहायै मोनथाम बाहागोआव रानदों जोङो बैसाग रानदों होननानै जोङो बिजाबफोराव मोननाय जायो। जेरै
उम
जोङो सेथियावनो जोङो मान सुबुंनि बैसागु आरो नैथियाव जोङो आं खालिबा ओ जा काति बैसागु बे खौ बुजियो आरो थामथियाव जोङो मागो बैसागो होननानै मिथिनो मोनो आरो ना। ओमफ्राय जोङो ओ बैसागुनि जा गिबि सानखालि ओ गिबि साननि से ओ जा गिबि साननि सानसे सिगां जों मोसौ थुखैनाय एबा ओ मोसौ आरो बोरमाखौ जोङो जुनारखौ जोङो सिबिनाय जायो आरोना बिसोरखौ। बिनि थाखायनो जोङो ओ बिसोरनि मुङाव थुगि एबा बिसोरखौ थुखैनाय बेफोरबायदि हाबाफारि लायो जों मोसौखौ थुखैनो ओ जोङो थारायनि थाराया थाराय आरो फान्थाव बिनि उनाव हालदै देग्लि थि बिलाइ पानिलाव बेफोरबादि ओ मैगंफोरखौ जोङो हानानै बिसोरनो माने माला गानहोननाय जायो आरो ना। माने मालागानहोनानै जोङो बिसोरखौ बिनि उनाव ओ जा थौ एबा सारायनिफ्राय मोननाय हांगार बेखौ जोङो हांगारखौ होख'नानै जोङो बिसोरनो दुलुर दुलुर महरनि फथा फोनना होनाय जायो आरो जाहा बिसोरनियाव जेबो बेराम एबा सुबुंनि गाज्रि नोजोर ओ बिसोरनियाव साबजानो हाया बेनि थाखाय बेखौ फोननाय जायो नो होननानै आं मिथिहबोदों बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि ओनसोलाव जोङो मोसौखौ बेफोरबायदि माला गान होखांनानै जोङो मोसौखौ दैमा फारसे होनानै लाङो बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै थुखैनानै ओ दुब्लियाव जोङो हेंगारना हरनाय जायो आरो उदाङैनो ओ उदाङै एङगारना हरनायनि सिगां जों मोसौखौ ओ थुखैनानै जोङो दिग्लि लिथि बिलाइ आरो जा थाराय फान्थाव हालदै आरो पानि लाव बेखौ जोङो खुबैयै खुबैयै आरो ओ दिग्लि लावथि बिलाइजों बुनानै जोङो मेथाइ रोजाबो आरोना
ओम
बिनि उनावबो ओ बिनि उनाव जों मोसौ खौ हेंगारना हरो बेनिफ्राय ओ मोसौ आरो बोरमानि मुङाव जोङो जा बिसोरनो खानाय गोजाम दोनदाल बेखौ जोङो दैमा सेराव बावनानै फैयो आरोना बिनिफ्राय जोङो ओ बिसोरखौ हें हगारना हरबाय उदाङै बिनिफ्राय न'आव जोङो दुगैस्रां लोबस्रां फैनानै बै सानखालिनो जोङो माने सेजौसे बिदनि ओ मैगं खांथिंनानै जानाय बे नेमखान्थिखौ फालिनाय जायो आरोना
औ बेखौथ' बर'फ्रा गावसि नि जायगायावनो मोनजोबोना बेफोर मैगं थाइगं
नंगौ नंगौ थारैनो बेखौ ओ खांथिंनानै गामि ओनसोलाव माने मोननाय जायो आरोना
औ
ज' ज'यैनो जोंनिया गासैबो जा रायजोनि सुबुंफोर बिसोरो जमायै लोगो नांनानै माने बेफोरखौ खाबथिंनाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंनिया ओ जा मोनाबिलि सम बै समाव जोङो। जुजाय एबा जिगाब लानानै एबा खुथ्रासु बेफोरखौ जोङो सावनानै लामायाव मोसौखौ जोङो लाबोनाय जायो आरो जाहाथे गाज्रि नोजोर मोसौफोरजों माने साबदेरा बेनि थाखाय जोङो बे नेमखान्थि खाथिखौ जों मोनायाव फालिनाय जायो बेनिफ्राय नैथि सानखालि जोंनिया जाहैबाय सुबुंनि बैसागु सुबुंनि बैसागुआव जोङो गोबां माने बयनिबो गोसोआव साफ्रोमबोनि गोसोआव माने गोदान मिजिं आरो गोदान बोसोरनि ओ माने खुसि खुसि औ खुसियै माने बयनिबो गोसो नुजथियो बेनि जोंङो गेदोर खौ जोङो मान होयो आरो उन्दैखौ जोङो सिबियो जोङो उन्दैखौ अनसायो बेफोरबायदि हाबा ओरै जों लानाय जायो। बिनि अनगायैबो नैथि सानखालि जोंनि हाबा जा मोसानाय हाबाफारि गामिनि रायजो राजा बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला आरो गथ' गथाय गासैबो ज' जानानै जोंनि बर' हारिनि दामग्रा देग्रा जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना थरखा जाबस्रिं बेफोरबायदि गोबां जा बर'नि गेजेराव मोनसे बर'नि हारिमुवआव थांना थानाय मोनसे दामग्रा आगजु बेफोरखौ लानानै जोङो गामि गामि मोसानो ओंखारलाङो आरो बिनिफ्राय मोसायै मोसायै गामि गामि मागियै मागियै जोंनिया मागिनाय समाव सोरबा अननानै माइरं हरो बेनिफ्राय सोरबा गरफा गरनै फैसाबो हरो बिनि उनाव बेनि अनगायैबो जोंनिया सोरबा सोरबा सोरबा दाउदैफोरबो हरनाय जायो आरो ना?
दाउदैखौ मानो हरो?
दाावदैखौ जोंनिया बिदिनो नेमखान्थि ओ जा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोन औ नंगौ नंगौ दावदै हरनांगौआथ' बे कम्पालसरि नङा नाथाय सोरबा सोरबाहा ओरैनो हरनाय जायो आरो ना साफ्रोमबोनि न'खराव बे दावदै हर बे नेमखथिया थाथारनांगौ बे नङा आरो ना?
माने बेयो दावदैया माने लकेल दाउ न'निफ्राय हाननानै हरो ना बै बायनायखौ हाननानै हरो बिसोर
नंगौ थारैनो न'निखौनो हरनाय जायो आरोना जायहा न'आव बिदै दैनाय दाउ दोङो बिसोरा हरनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो गासै स्नि सान बे जा बैसागु मोसानाय फोरबो बेखौ जोङो मोसानानै गाजा जानानै जोंनिया बिलाइ हरो आरो बेनि अनगायै जोंनिया बैसागुआ जेब्ला जोबगोन बिनि साननै सानथाम एबा जोबनायनि अखानायैबो सोरबा सोरबाया खायफा खाना जायो आरो जयैनो माने औ सम लानानै सम स
औ बेखौथ' बै बे जे खाना जायोना ज' नो बेथ' बैसागु जोबनायनि उनावसो जायोना आरो जे बै जे नों नोंसोरो म जेन'बा जोंङो मागि बायो ना न' न' थांनानै मागि योना मोसाहैयो रंजायो ज' ज'नो ना ओमफ्राय बेनि बेयाव ओमफाय जे हरो माइरं हरो ओमफाय दावदै हरो बेफोरखौहाय माबायाव जायोना ओ खाना जानायाव
नंगौ नंगौ खाना जानाय यो आरोना जमायै बिनि अनगायैबो नोंथांमोननि गामियाव जा बैसागु फोरबोआ जोंनिखि मोनसे गोदोनिफ्रायनो ओ बेफोरबायदि खेला थुला होनाय मोनसे फांसन बायदि ओरै खुंबोगासिनो दं आरो गोदोनिफ्राय नोंथांनि गामियाबो बेफो बेफोरबायदि फांसनफोरखौ
औ बिदिथ' फांसन थ' खुंङो जों जोंनावहायबो खुंङो बिदि रंजानाय मोनाबिलि मोनाबिलियावहाय माने रंजायो मोसायो बिदिनो खुंङो ओमफाय गेलेनाय मानाय होयो ओरैनो गेलेनाय होयो ओमफ्रायहायो बिदिनो जानाय लोंनाय थायो सानाव जानाय लोंनाय जाबाय लोंबाय मोनायाव बिदिनो फांसन जाबाय नायबाय ज' ज'नो रंजाबाय बिदि आरोना
औ औ बिनि अनगायैबो जोंनिया जा खाथि बिहु बेनि सोमोन्दै नोंथांङा फंनैसो आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
खाथि गासाना? अ खाथि गासा खौथ' जोंङो ओ खाथि गासाखौथ' जोंङो उम बिदि उमह मा होनो ओ दुब्लिबारियाव थांनानैहाय माबा सावहैयो ओ मा होनाननांगौ जाखो बेखौ ओ आलारि बाथि सावहैयो आरोना दुब्लि बारियाव थांनानै माइ गुवारियाव थांनानैहाय माने बेखौहाय जोंङो ओ बै थाइगिरा थाइगिर थायोना थाइगिरखौथ' जों नाजों जायो बै थाइगिरनि बिखं जे जाग्रा बैखौहाय जोङो बाहाय थाव होनानै ओमफ्रायहायो बावहाय अर सावो।
औ औ बिनि अनगायैबो जोंनिया खायफा खायफा सुबुंफोरखौ नुयोदि थालिरनि जा दनाय खं थालिरनि दनाय बेखौबो जोङो खुनानै बेफोरबायदिनो आलारि बाथि
बिफोरनिफ्राय जि माइ आबादा रैखा जानानै जेन' मोजां फिथाइखौ मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो बाहाय मा होननांगौ जाखो बेखौ आरज गाबो आरो ना आसा मिजिं थि हैयो आरो बाव औ बेनिफ्राय जेन रै खा मोनो होननानैहाय।
औ औ
नोंथांमोननिथिं माबायदि?
जोंनिखैबो बिदिनो आबादा जेनेब्ला दाउ दाउ सखा एबा एम फौ एनलाया जाहाथे जे बिसोरनिफ्राय रैखा मोनो बेनि थाख खाय आरो आबादा मोजां मोजांसिन साबसिन जायो बेनि थाखाय बे थुगिखौ होनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंना आलारि बा थि खौथ' मोनथाम जायगायाव जोङो सावनायखौ नुबोदों जोंनिया गिबियावनो जों लामायाव सावग्रोयो बेनिफ्रायै खाथियाव जोंनिया गलि मोसौ गलियाव सावनाय जायो बेनि अनगायैबो जायहा माइ गायग्रा दुब्लि एबा फोथार थायो बिथांमोना माइ गायग्रा दुब्लि फोथाराव बे आलारि बाथिखौ सावहैयो बेनि अनगायैबो जायफोरा हा दुब्लि माइ गायग्रा एबा आबाद मावग्रा दुब्लि गैया बिथांमोना न'नि बारियावनो सावनानै दोनो आरो।
औ ओम
फ्राय नोंथांमोननिखि मागो जा मागो बैसागो बेखौ माबोरै फालियो बा मा मा फिथा नोंथांमोननि ओनसोलाव जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
फिथा माने
औ औ
फिथा एन्थाब फिथा सिथाव
औ औ नंगौ।
औ बिदि
सावनानै जायो आरो ना।
औ।
औ जोंनि ओनसोलखैबो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो थावनि फिथा, एनथाब फिथा, लावदुम फिथा दा आरो हासुं फिथा बेफोरबायदि फिथाफोर जेरै जानाय जायो आरो ना। नालेंखलनि लारु बेबायदि
उम एफाराब औ एफाराब सावनाय जाया माने सिगांहाय बिराद माने जोङो गासैखौबो सावनानै जाजोबोमोन ना दायो माने एसे खमैहाय सावनानै जानायखौ नुनो मोनसै आरोना। जोंनिथिं औ सिगां जेरैबायदि गासैबो फिथाखौनो न'खर न'खर थांबानो मोनजायोमोन नालाय बेलेग बेलेखैहाय माने जोंनाव जुदि फिथा लावदुम सावदोंबा बैसिनावहाय फिथा एन्थाब फिथा बिदि बिदि सावोमोन नालाय ओमफ्राय दायो खम लांनायखौ नुनो मोनबाय आरोना।
बिदिब्ला जोंनिया सम उम उम उम बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबायमोन।
औ नोंथां दे।
नों नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। औ गोजोनथों नोंथां।